औ हेलौ।
हेलौ नोंथां। औ बुं।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दा नै जाखांनानै जिरायगासिनो।
दिनै नोंथाङा मा मा मावखो? फोरमायनो हागोन नामा?
आङो आङो दिनै फुंनि सयथायावनो सिखारनाय जादों आरो। दा सयथायाव फुङाव सिखारनानै जोंहाथ' दा न'आवहाय माइ गायो नालाय बेनिनो खोथिया दा फुगासिनो आरो। खोथियाखौ जोंहा नैबे मे मेनि फन्द्र' थारिगाव लागैनो जों फोदोंमोन आरो खोथियाखौ दा खोथिया फुजानाय जानायलाय दा खोथियाखौ फु फुगासिनो। फुङाव बि बिदिनो खोथिया फुनानै आलि दानदों आलि दानखांनानै फैनानै न'आवहाय एगार'थासोबा ओंखाम दाफैफिनदों आरो। खौ दोनै एसे मेंनाय मोननायखाय दिनै बिदिनो अमा लाबोदों। अमा अमाजों थ' खान्थाल बेगरमोनो नालाय खान्थाल बेगरजों जादों आरो बेखौ होनानै ओमफ्राय बिदिनो दसेे रे
औ औ।
बिदिनो माखासे न'खरनि बिब' बिमा आरो बिदायासोरो माइ फुदों आंहा आलि दाननांगौ थानायलाय आलिखौ दानजोबबाय आरो दिनै दानखांनानै नैबे खोथियाखौ साननैसोनि गेजेराव फुखांबानो माइखौ गायनाय जासिगोन। आरो जोंहा गासै बिदिनो नैजि बिगासो जायो हाया। बेवहाय जोङो गोबां माखासे मावग्रा दांग्रा लानानै जोङो
उम। हा-हा-हाजिरा होयो नामा? खोनादोंंना? खानादोंना नोंथाङा? हाजिराफोर होयो नामा?